हेल'
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ बिदिब्ला दिनै माने आङो नोंथांजों ओ न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि सोमोन्दै एसे रायजलायनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथां रायज्लायनो हागोन।
औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां रायलायनो।
औ बिदिब्ला ओ नोंथाङाथ' मिथिखागौ जेनेबा जोंनि ओ जा जोंनि बर' एबा बर' बा गामिफोर बा बर'ल' नङा माने गुबुन गामिफ्रावबो माने न'खर न'खर बेबायदि गोबां जिब जुनार फिसिनायखौ जोङो नुनो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां
औ माने बेफोरबायदि माखासे जिब जुनार फिसिनानैनो माने जोंनि ओ न'खरफोरा सोलियो आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला अमा आरो बेबादिनो दाउ आरो बोरमा बेबादिनो मोसौ औ आरो गोबां दं आरो। बेबादिनो जोङो न'फोरनि सिकिउरिटि एबा रैखाथि होनो थाखाय जोङो ओ मिथिनो हायो गुबैयै सैमाखौ नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
औ बे सैमाया माने जोंनि जा न'आव ओ सिकिरिटि हिसाबै जा माने सिखाव बा ओ माखासे गाज्रि सुबुंफोर फैयोब्ला माने ओ सोंनानै होनायनि माने होनानै माने जोंनि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ माने सिखार होयो आरो आरो जोंनो खाथि होनायाव माने हेफाजाब होयो आरो सैमा सैमाफोरा। बेबादिनो जोङो ओ अमानि खोथा बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जोंनि बर' आइजोफोरखौ गोबांखौनो नुयो आरो बर' आयजोल' नङा माने गुबुन ओ आइजोफोराबो बा गुबुन न'खरफोराबो माने अमाखौ फिसिनानै माने रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। बेखौ माने फालांगि खालामनानै अमाखौ माने ओ उन्दैयाव एसे उन्दैयाव लानानै बेखौ ओ फिसिनानै माने गोबां आदार जाहोनांगौ आरो आदार जाहोयो लोंहोयो माने देरहोनानै बेखौ जेब्ला बियो फानजाथाव जायो एबा फाननो गोनां जायो बेखौ माने फाननानै रां आरजिनानै गावनि नखरखौ सालायनो हायो आरो
औ नोंथां
औ बेनि उनाव ओ जोंहा दङ दाउ दङ दाउखौथ' जोङो माने बेबादिनो फानोबो आरो जदि आलासि फोर फैयोब्लाबो माने जोङो बेफोरखौ ओ बुथारनानै जाहोनो हायो आरो जुदि माने आरो जदि हरखाबै जोंनि न'आव जुदि ओ आलासि फैयो आरो जोंहा जेबो खबर होस्लाबा बेफोर बायदि आलासिफोरनो जोङो जोंनाव दङ फुख्रियाव ना नङा होनबा नोंथां औ फुख्रियाव बेबादि जों ओ ना फिनानै दोननो जुदि हायोब्ला जुदि फुख्रि थायोब्ला जोङो बेह नाफोर फिसिनायखौ माने ओ थाबैनो माने दैखांनानै जोङो आलासिफोरनो संनानै जाहोनो हायो आरो
औ नोंगौ नोंथांं औ
औ बेबादिनो जों ओ फिसिनाय जिब जुनार गोबां बां मोननो हायो आरो नोंथां नि माबाफोर बुंनो गोसोब्ला बुंनो हागोन नामा सो ओह न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि सायाव
औ नोंथां फो बुंनो हागोन नोंथां आं फोरमायनि आं मोनथिनायखिनिखौ आरो नोंथां ओ जोंहाथ' ओ न'आव मोननाय जिब जुनारफोरखौथ' नोंथाआनो बुंखाबायानो आरो बेनो जोंना मोसौ ओम अमा दाउ जेखौ लानानै बैयो जोङो मावनानै औ जोङो आरो आं आरजिनो हायो न'खर सालायनायावहाय जोंहा ओ गोरलै जायो जिहिथु
नोंगौ नोंथां
ओं ओम बे बुंनो थाङोबा अमा फियोबाथ' जेरै नोंथांआ बुंदों अमा फिनानैबाबो ज जोङो रां आरजिनो हायो अमा फिनायाव एसे खस्थ' जायो मानोे होमब्ला अमा‌नो आदार संनानै होनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ गो गोरलैनिफ्रायनो ओम आदर खालामनांगौ जायो जिहेथु उम अमानो जोंहा ओंखाम संनानै होनांगौ बा थास' रुनानै होनांगौ दा गुन्दै
गुन्दै नांगौ जायो नङा होमबा नोथां ओं औ अब्लाबो जोङो फियो आरो नाथाय अमानि बादै आरो हो बुंनो थाङोब्ला जिहिथु जोंहा बोरमा होनो जायखौ बोरमाफोरा मोसौफोराथ' जों इसेबां खस्थ' खालामनाङा अमा आदारह अमाखौ जेरै आदार होनांगौ बेफोरबायदि होयालासे जोङो ओरैनो फुकफोराव खानानैबाबो जोङो सहसयै फिनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां औ बो बोरमाफोर बोरमा बा ओ अमा माबाफोरखौ मोसौफोरखौ फोथाराव दोनोबानो जों इसेबां आदर खालामनो गोनां जाया। गो दाउ आरो हांसो बेफोरखौबो जों एसेबां मानि उ आदर खालामनो गोनां जाया। बे जों हगारनानै होनानै फुं सानसु आरो बेलासियावहाय माइरं एसे बा ओंखाम एसेजों सारनानै होबानो जोङो बेखौ हहसै फिसिनो हायो आरो। ए नोंथाङा फोरमायनो हागोन। रुना होयो नोंसिनिथिं अमाखौहाय जोंनि जेरैजों फियो बेफोरबायदि फिसियो नामा मा
औ नोंथां औ अमाखौ बेबादिनो माने सरासनस्रायै जोङो बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो जोङो अमा खौ माने बाजारनिफ्राय बा जुदि गामिफोरावनो जुदि सोरबा बिमा बानायनाय थायोना नोंथां। माने अमाखौ बिमा फायनानै फिसाफोरखौ फानो माने बेबादिनो बेफोरबो सोरबा फानोब्ला बेफोरनिनो मासेबा मानै लाबोनानै बा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै दोनो बेनिफ्राय बेखौ बेबादिनो एसे उन्दैयावहाय थास' रुनानै होयो आरो नोंथां। बारिफोरनिफ्राय गुबुन एसे गोजानाव थांनानै थास'फोरखौ खानानै लाबोयो बेखौ रुनानै होयो आरो। बेनिफ्राय एसे अमाया जुदि देरहङोब्ला बेनो गुन्दैखौ होयो आरो जा बै गुन्दैखौ मिथिदों नोंथाङा।
औ औ मिथिगौ नोंथां।
औ औ बेफोर गुन्दैखौ गलायनानै होयो बेनि उनाव माने माखासे सुबुंफोरखौ आं नुदों आरो नोंथां माने बिसोरो थालिर बिफांनि फासला जे
अ नोंथां ओ
बे फासला खौ माने गेजेरनिखौ होयो फासला ख एसे दान दानस्लायनानै बेनि गेजेर बाहागोखौ माने एसे रुनानै होयो आरो। थास'फोरजों औ बेफोरखौ होयो बेनिफ्राय बेबादिनो गिदिर जाब्लाथाय बेबायदिनो बाहायावनो दोननाय जायो। नो माने थास' बेफोरखौनो होनाय जायो आरो। जा माबा जुदि बिलाइफोर दंबावोब्ला बेफोरखौबो होयो जाथे। जाथाव आरो जाथावना आरो बिदि ओंख्रि एनलाफोरनि जा जों बिगुर हायो नालाय बेफोरखौबो माने हो होयै होफायो औ नोंथां नंगौ।
औ संनानैबो औ थास' रुनाय बा माबा माइरं रुनायफोराव होफानानै
नंगौ नोंथां नंगौ। आरो नोंथाङा मोसौ फिसिनायनि खोथाखौ जोबोर मोजाङैनो बुंदों। औ बेबायदिनो जोङो मोसौखौ माने फिसियो आरो जोङो मोसौनिफ्राय जा हेफाजाब मोनो होनोब्ला जोङो गुबैयै बिनि गायखेर नङा होनबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां‌‌।
औ गाइखेराथ' जोबोर माने गोहोम गोनां होननानै बुंनो हायो। आरो आरो गोबोरखियाबोथ' माने जोबोद मोजां हासार
औ औ।
बेखौ माने गोबां हाजार हाजाराव बायो आरो सुबुंफोरा गोबोर खिखौ औ औ बेफोरदिनो माने जोङो मैगं थाइगं आरो ओंख्रि एबा ओंख्रि एनला बा बिफां लाइफां गायो आरो बेफोर हासारफोरजोंनो
औ औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय गोबोरखियानो माने मोजांद्राय आरो माने आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि माने जा केमिकेल बा बेफोरबायदि मुलि ओंखारबाय नं नंङा होनबा नोंथां बेफोरखौ फबायसोलाय बेफोर माने गोबोरखियानो अरगेनिक बेफोरबायदि ओंख्रि बानायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरबायदि माने बेफोरखौ होनानैनो मोजाङानो जानो हायो आरो औ आरो बेबादिनो जोंहा आरो गोबां माने दङ फिसिनाय जिब जुनार आरो दाउनि बेलायाव होनोब्ला जोङो बयलार खोनादोंना नोंथां औ बयलार बेनि उनाव कयलारबो दङ बेनि उनाव आरो गोबां माने फिसिनाय दाउफोर दं आरो जेरै लद्रा ना मा होनो
औ
आरो उन्दै उन्दै जा जोंङो माने न'फोराव दाथ' बांसिन नुवा ना नाथाय गोदो बांसिन नुयोमोना बै मैना दाउफोरखौ फिसिनाय औ आरो बाथ' माने पिनजेरायाव दि ना
औ दाउ सिरिफोरखौबो फिनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां माने बे औ गोजा मोजांङैनो बेबायदि फिसिनानै दोनोमोन आरो आरो बिसोरनो नांगौ बायदि आदार होयोमोन
औ नंगौ नोंथां
आरो बेबादिनो जोंङो गोबां मोनबावो आरो जों बुंनो हायो। बै ओ लाथा एम्फौ फिसिनायखौबो जोंङो लानो हायो नंङा। होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां दाथ' बेबायदिखौ नुनो थांला नंङा होमबा आगोलनि समाव बांसिन नुनाय जायोमोन नाथाय दा बोथोर सो सोलायनायजों लोगोसे जोंङो बेखौहाय नुनो थांला आरो गोमानाय बायदिखौनो जों बुंनो हागोन बेखौ
नंगौ नोंथां गोबां माने खम जाहोबोबाय नंङा
औ औ खम जाबाय नोंथां
औ नाथाय गोदोफोरखौ बांसिन नुयोमोन आरो बेफोर लाथा एम्फौखौ माने फिनानै बेनो इन्दि बिलाइ जाहोनानै बा गुबुन बिलाइ जाहोनानै बेखौ फेदेरनानै बेखौ माखासेफ्रा फानहरो बा माखासेफ्रा न'आव थायोमोन
औ आरो बिनिफ्राय जोंङो फिन फिथोबबो फिथोबखौबो दिहुननानै जोंङो फाननो हायोमोन फिथोबजोंबो बुहुत बायदि औ खामानियाव बाहायोना फिथोबखौबो खुन्दुं बानायनाय
अब्ला दिनै दोन्थ'नोसै ना मा होनो नोंथां
जागोन नोंथां नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय
नंगौ नोंथां आंबो जोबोद मोजां
फिन खेब आरोबाव फिन खेबसे सावरायबावनो हागोन नोंथां उनाव निसय लोगो मोनबावगोन नोंथां औ गोजोनबाय